हेल' औ खोनादों दा ना नोंथां।
औ खोनादों।
ओ दायो नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
अ फ्रियावनो दं।
औ बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै ओ नोंथांनिसिम कल खालामनाय जादोंमोन आङो। औ।
रायज्लायजागोन दे।
औ बिदिब्ला नोंथां आयदाखौहाय जि दानायनि सोमोन्दै लानोसै।
औ जायो दे।
ओं जि दानाय होननानै बुङोब्लाथ'। जों गाव गावनि जि जोम गानग्रा बेखौहाय ओ मोनसे जिनि महर होनाय बेखौनो जि दानाय होननानै बुंङो।
औ।
दा जोंङो बेनि बागै बर' फोरनि दानाय आदब खायदानि सोमोन्दै सावरायनोसै आरोना।
औ जागोन जागोन।
औ ओ ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' जों बर'फोरा गोबां रोखोमनि जि दायो जेरैहाय दखना गामसा फास्रा आलन बायदि बायदि रोखोमनि दा बेफोरनि गेजेरावनो मोननै बाहागो खालामनानै दानायखौबो नुनो मोनो जेरैहाय हौवाफोरनि गान्नाय जोमनाय आरो हिनजाव फोरनि गान्नाय जोमनाय दा बियो एसे जुदा जुदा रोखोम रोखोमनिबो जायो हिन्जावसाफोरनि बा हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुंङोब्ला गाहायैनो फैयो दखना खना फास्रा
औ
जोमग्रा बेफोरो बेनिफ्राय हौवाफोरनि गानाय जोमनाय होननानै बुंङोब्ला गामसा आलन बेबायदिनो खर' खाग्रा बेफोरनो गोग्लैयो आरो
औ
ओमफ्राय जेनेबा बयबो लाजाग्रा बेबायदिबो दानायखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो
औ
दा नोंथाङा बेफोरनिनो सोमोन्दै एसे
औ मानेखि आथिखालावथ' गोदो जोंनि बर'फोरा जिखौ मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै गाब गानानै दानाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव गोदान बिगियान मुगाजों दानाय जिफोरखौ नुसै आरो बैफोर जिफोरखौ गोबां डिजाइन डिजाइन रोखोमनि होनाय नुसै मानेके गोदोथ' मिथिंगानि सायाव सोनारनानै मिथिंगायाव जिखिनि आगर नुयो जेरै दाउ बिरनाय फारौ मेगन आगर लाव बेगर आगर बेफोरखौ दायोमोन नाथाय आथिखालाव मा जोंनि बे हिनजाव फोरनि गानग्रा जिफोरखौ धुमखा बेफोरनि अनगायै जबा बिबारनि आगर माबा माबि गोदान गोदान जों गोहोमाव माबानखे गोसोआव सानदांथि साननानै बेफोरबायदि आगर होनाय नुसै आरो बिनि उनावबो मानेखि आथिखालाव दख'नाखौ गोबां रोखोमनि मानेके डिजाइन खालामनानै गाननाय नुसै आरो बर' आइजोफोरखौ आरो बिनि अनग अनगायैबो मिथिंगानि गाब गानाय होनब्लाथ' गोदो बर'फोरा एम्फौ फिसियोमोन इन्दिनि इन्दिनि इन्दिखौ न'आवनो गायना लायोमोन आरो बिनि अनगायैबो गोबां बिफां लाइफांफोरनिफ्राय फिथाइफोरनिफ्राय गाब गानानै खुन्दुं दिहुननाय नुनाय नुनो मोननाय जायोमोन
आरो बिनि अनगायैबो बर'फोरा जिखौ लानानै गोबां फोथायनाय दं आरोना जेरै जि सोंबाय थानाय टाइमाव बारस'नो मोनानो बारस'बा जिया सुङो होननानै आरो जि बेखौ गोदो मु होननानै मोनसे गनसाजों सुनाय जायोमोन बेफोरबायदिनो ओमफ्राय सुनाय जायोमोन आरो जिखौ बेसेबांनिफ्राय बेसेबां गोलाव लागोन बेफोरबायदि आरो जि जिखौ दानो थाखाय गोबां मिथिंगानिफ्राय बिफां-लाइफांनिफ्राय जि बुस्थु नांगौ बेखौ बुथुमना लायोमोन आरो आथिखालाव थ' जोङो न' न' दानायखौ नुनो मोननाय जाला थेव ब्लाबो मानेखे अइभिं माबा माबि बिदि खुलिनानै मोनसे मोनसे माबाफोराव गामिफोराव मोनसे मोनसे उइभिं खुलि खुलिनायजोंसो जि दानायफोरखौ नुनो मोननाय जासै आरो। आरो जि दानायनि गेजेरजोंबो माखासे बर' जोंनि आइजोफोरा बहुत देभ ब्लब जादों होननानै बुंनो हायो आरोना जों रायजो जानायावनो मानेके रांखान्थि बिथिङाव गोबां बिदिनो फैसा थाखा जोंनि रायजो जानायाव खामायनो हायो आरो। बेनिखायनो जि दानायनि गेजेरजोंबो जों गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो होननानै आं सानो आरो आरो नोंथांनिफ्राय माबाफोर
औ नंगौ नोंथां बुंनाया जोबोद थार बाथ्रा। दा बेनिफ्राय जोङो गाब गानाय बिनि फारसे बुङोब्ला जेनेबा बर' आइजोफोरा मिथिंगानिनो बिफां-लाइफांनि बिलाइ बिबार बेफोरनिफ्राय गाबखौ गायोमोन ओ जेरैहाय मैथा गोजानिफ्राय गोजा गाब जबा बिबारनिफ्राय बेबायदिनो एसे गोसोमहां गाब बेफोरखौ जोङो दानाय ओ गानानै लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोमोन आरो बेवहाय माखासे गोलाव प्रसेसफोर बो दङ। बेखौ सानसेयावनो मावजोबनानै सानसेयावनो गाबखौ गानो हाया। बिनि थाखाय बर' आइजोफोरा गोबां नाजानांगौ जायो सम गारनो नांगौ जायो अब्लासो बिनि फिथाइया मोजां जायो आरो। बेनिफ्राय आरो नोंथाङा बुंलांदों नैबे जि दानाया रांखान्थियाव गोबां मदद होयो होननानै नैबेयो बाथ्राया जोबोर सैथोमार। बेयो मोनसे फालांगिनि महराव दङ आरो।
औ।
बेनिफ्राय जोङो जि दानानै गाव गावनि नांगौखौ सुफुंनायजों लोगोसे फाननो हायो दा बे फाननायाहाय हाथाय बाजाराव फाननायबो जा नो हागौ बा गलाफोराव फानाय बेबायदि जानो हागौ आरो आथिखालाव नुनो मोनसै गोबां दखनानि हलसेल दाब दाब जायगायावहाय खुलिनानै फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोसै आरो जायनि गेजेरजोंहाय जोङो गोबां गावनो नांगौखिनि गाननाय जोमनाय दख'ना फास्रा गामसा बेफोरखौ हाय बै हलसेलनिफ्राय खम बेसेनावबो मोननायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो।
औ।
ओ नोंथां
औ।
ओ जेनेबा जोंहाथ' बे जि दानायावहाय हिसानसालियाव बायदिसिना आगजुनि गोनांथि जायो नङा होमबा
जायो
बेनिनो मोननैसो बिदिन्थिखौ एबा मुंफोरखौ फोरमायनो हागोन ना
मानेखे जोङो गिबियावनो साल खुन्थाइनि थाखाय जोंनो औवानि गोनांथि जायो आरो माखासे दंफांनिबो गोनांथि जायो दंफांजों जों जेरै थाथ दाननाय जायो आरो औवाजोंथ' गुबुन गुबुन रोखोमनि फिसा फिसा फिसा आइजें आइलाफोरखौ दानजोबखायो जि बिनि थाखाय जेरै बायदि गनसा बालेब हासुं बेफोरफोरखौ दाननाय जायो आरो
उम
आरो बिनि अनगायैबो माखासे फाथोजों फाथोजोंबो दुरुं सानानै जों बे नांगौखिनि माबाखौ खानानै लानाय जायो आरो गावनि नांगौखिनि जखानि माबाफोरखौ
औ ओबेनिफ्राय सालखुन्था खौहाय
औ
ओ बब- बबेयावबा बबेयावबा औवाजों बानायनाय जायो ओ बेबायदिनो दाब दाब जायगायावहाय गय बिफांनिबो सालखुन्था बानायनायखौ आङो नुनो मोनदों नोंथाङा बेखौ नुफेर
औ नुनो मोननाय जादों
औ
औ आथायाइनि अनगायैबो दंफांनिबो नुनो मोननाय जादों
औ नाथाय आङो दंफांनि खौ जोंनिथिंजाय नुफेरनाय जायाखै आरो नोंथांनिफ्राय मिथिनानै मोजां मोनबाय
औ
बिनि‌
बेनिफ्राय आरो जोङो मोनसे खोथाखौबो मख'बावनो हायो जे औ
गोदोनि दिनावहाय बर' आइजोफोरा माखुखौ जेरावनोखि खुन्दुंखौ सोनानै जि दानाय जायोना बेखौहाय ओ औवानि बानायनानै लानायखौ मिथिनो मोनो आरो जायनिखि आथिखालाव बियो सोलायबोबाय आथिखालाव ओ लहानि बो बानायनाय खौ नुनो मोननाय जायोसै नाथाय गोदोनियावहाय औवा ना औवा ओ गासैबो औवानि जाजोबोमोन आरो नैबे माखुआाहाय बेनिफ्राय ओ रासो रासोखौबो गोदोनि दिनावहाय बर' आइजोफोरा औवाजोंसो बानायनानै लायोमोन ओ आथिखालाव गोदान मुगाजों गोरोबनानै बेखौ लहानि बानायनानै लानायखौ नुनो मोनबाय मानो होननानै बुङोब्ला औवानिया ओ बोसोर बोसोर से बोसोरनै बोसोरथाम बेफोरनि उनावनो थाब ओ गोफोन जानानै बायलांनायनि खाबु थायो बेनिखायनो गोबाव जोरथायाइनि थाखाय लहानिखौ बाहायनायखौ आथिखालाव नुनो मोननाय जायोसै आरो
औ
नोंथाङा मायाबाफोर बुंबावगोन
दानि न'आव बुंनोथ' गोबां दङ बुंनोसै मोनैसे जि दानायखौ बुंबाथ गोबां सोलायनायानो नुखायो जोङो आरो बेखौ बांसिनै आथिखालाव नआव बा बाहाय खालानो जों बेखौ गावनि जिउ दानाय आरो रांखान्थि बि बिथिङावसो बांसिन बाहायनाय नुसै आरो बिनि अनगायैबो जोंनि आरनाया जि आइ टेक आव मोन्दोंना बिनि थाखाय जोंनि बर हारिनि थाखायबो बहुत गोग्गानाय आरो आंनि आंनि हिसाबै आरो आरो बिनि अनगायैबो गोबां जोंनाव बरफोरनि दखना बेफोरखौबो जोङो जेरै गामसा बेफोरखौबो जि आइ टेक आव जों सोनो हायोबा जोंनि थाखाय गोग्गानाय जागोन आरो
औ
आरो आथिखालावद एम्फौ फिसिनाय बेफोरखौ नुलाना इन्दि जिनि बिदि जि दानाय बारा नुला बेफोरखौ आरो जोङो रिलि जों गावनो नआवनो गावनि अर्गेनिक माबाफोरखौ बाहायनानै जों दायोबा मानेखे जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो।
औ नंगौ नोंथां ओ जाय जोंनि मोनसे हारिमुनिबो बाहागो दोरोङारियाबो जोंहा थाबाय थानायनि खाबु थालांगोन।
औ
बिदिब्ला नोंथांजों जि दानाय बा जि जोमनि सोमोन्दै सावरायनानै मोजां मोनबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नोंथां।
अ जासिगोन दे अब्ला गोजोननाय थाबाय।